औ
औ हेलौ नोंथां
अ नोंथाङा मोजाङै दंना?
औ नोंथां आं मोजाङैनो दं आरो नोंथाङालाय?
अ आंबो मोजाङैनो दङ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां ओ आं सम होनो हागोन। दे अब्ला
अ बिदिब्ला आङो आयदाखौ जोङो
अनला ओंख्रै
खोनायाखै
अनला ओंख्रैनि सायाव नामा?
अ अ बर'नि मोजां मोननाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो औ सावरायनो नोंथाङा बेफोर ओंख्रिफोरनि बागै माबाफोर मिथिगौबा गिबियाव फोरमायग्रोना होदो
औ ओ बर'नि ओ बिदिनो जानाय ओंख्रिफोराथ' मोजां माने मुंदांखा ओंख्रिफोराथ' जादों बे अनलायानो
नंगौ नोंथां
अनला दाउ बेदर थाइगिर अनला बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि अनला जों नाजों बा खांख्राइ ना बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ बर'फोरा जानायखौ नुनो मोनो दा दा नोंथांमोननि ओनसो लाव बोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ ओंख्रिफोरखौ बिदिनो जायो जे बर'फोरनि गुबै खाजायानो जाबाय ओंखाम गिबियावहाय बेनि उनावहाय जोङो ओंख्रि जेरैहाय जोङो सबायजों दाउ अनलाजों अनलाजों दाउ आरो अमाजों नारजि बेफोरखौ जोङो गोबां बरफोरानो गोदोनि फ्रायनो जोबोद मोजां मोनबोनाय ओंख्रि जेरैहाय बे ओंख्रिफोरा खारैजों संजानाय ओ गोदोनि बुंनो थाङोब्ला दा बे ओंख्रिफोरखौ जोङो अनला खारै अनला खारै संनो थाखाय जों गिबियावहाय जोङो माइरंखौ बेखौ माइरङा रुइजासिम जोङो दैयाव सोमनाय जायो आरो दैयाव सोमखांनानै जेब्ला माइरङा एसे रुइयो अब्ला जोङो बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो दै सरदनाय आइजेंआव दोन दसे सम दोन्थनानै आरो जों बेखौ बोखांनानै जेब्ला दैया सोरुखाङो बेनि उनाव जोङो आथिखालावथ बांसिनानो ग्रेन्डार मिसिं आरो उवाल जायखि जाया मोनसेयाव उन्नानै लायो बेखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदोवो अब्ला जोङो बे गुन्दैखौ होफानाय दैयाव होनाय जायो आरो जों बेखौ जेन ओ ला खाया एबा लाद्रा जाया बेनि थाखाय जोङो सागं एबा ओ गनस्रिजों ओ बेखौ माबानाय सानाय जायो बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बेबायादिनो बेयाव ओ बेदर हो बेदरखौबो एवफ्रामनानै दोनखानाय बेदरखौबो होसननाय जायो आरो बेयाव खारै बे अनलायाव खारै रै थाव बेबदिनो आरो सामब्राम गुफुरफोरखौ मोजाङैनो देनानै होनाय जायो हयथ नोंथाङा बेखौ मिथि खायो जानांगौ आरो नोंथाङा अमाजों नारजिखौ माबायदिहाय सङो मिथिगौ ना
औ नोंथां अमाजों नारजिखौ माबायदि सङो आं बेखौ एसे फोरमायनि
औ नोंथां
जोङो बेखौ नारजि गोरानजोंबो संजायो अमा नारजि गोरान माने अमाखौ बिदिनो सोरबा सोरबा अमाखौ बिदिनो रुग्रोयो सोरबा सोरबा मानो होनोब्ला बेयाव बिजानुफोर थायोबा मैलाफोरखौ सुस्रनो थाखाय सोरबा सोरबा रुग्रोयो बा सोरबा दायरेखगै सङो अमाखौ फार्स्टआव थाव होनानै पियास फानलु होनानै बिदिनो फार्स्टआव फाजि खालामग्रोयो औ बिदिनो फाजि खालामग्रोनानै ओ दसे थानानै दै होनानै बा बेयाव ओ नारजि गुन्दैफोरखौ खालामना होनानै बिदिनो ओ नारजि अमा बेदरखौ जोङो संनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां थारैनो
औ नोंगौ नोंथां आरो नारजि अमाबेद आरो नोंथांमोननि ओन सोलाव ओ नोंथाङा ओ बिदिनो अनला खा अनला ओंख्रै अनला ओंख्रैखौथ बुंबाय मोनदां नोंथांङा
औ नोंथां बुंबायमोन।
औ दा ओ थाइगिर अनलाखौ नोंथाङा एसे बुजायनो हागोन नामा?
औ। ओ बे थाइगिर अनलाखौबो आं दानि बुंलांनाय बादिनो संनाय जायो जे ओ अं गिबियावहाय माइरंखौ दैयाव सोमनानै जेब्ला बे जेब्ला बे माइरङा एसे रुइयो अ ब्ला बेखौ बोखांनानै बेखौ आइ जेंङाव। ओ दैखौ सरनो थाखाय दोननाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ उवाल एबा ग्लेन्दार आथिखालावथ बांसिनानो गे ओ मिसिन ओ ग्रेन्डार मिसिनाव बाहायनाय जायो बेयाव गुन्दै खालामनाय जायो बेनि उनाव जोङो संनाय जायो आरो अनलाखौ जोङो उनाव एसे एसे खायफा खायफा ओ गिबियावहाय मोजाङै सुनानै जिरनानै दुख्रुबनाबो लाग्रोनाय जायो जेन बिनि रुसा गयो बिनि थाखाय जोङो उनाव अनलायाव होनाय जोयो बेबादिनो जोंहो अनलाह खालामा जायो। अह। आरो बे जोंनियाव दम बे दहाय नोंथाङा बुंलांदोंमोन जि ओ नारजै बे नारजैखो जोङो ओम गोदोनिफ्रायनो नार्जिजों जोंहा गोबां सोमोन्दो दङ दङ बुंनो थाङोब्लाथाय जोंना बे ओ नार्जि जायखौ बुङो गो खा। फाय नारजिखौ जोङो गिबियावहाय जों फाथ थो फाथोखौ जोङो जेब्ला गोरा जायो बेना बिलाइफ्रा अब्ला जोङो बिखौ हानानै लाबोनाय जायो। हानानै लाब बोनायनि उनाव जा बे बिलाइफोरखौ खानानै जोङो सान्दुंहाय गोरान खालामनाय। जायो ओमफाय बेखौ जोङो उनावहाय ओंख्रि संनो थाखाय जोङो बेखौ आथिखालाव बयनिबो न न बांसिनै ओव फाथोआ था फाथोआ थायो मानो होनोब्ला फाथोआ जोंजों गोबां सोमोन्दो दङ। आरो बेजों लोगोसे बे बे फाथोखौ जोङो ओ ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावहाय जों खायफाया रुग्रोयो एबा खायफाया ओ दैयाव सोमा दसे गोबाव समनि थाखाय सोमहाबनानै ओ गुरै खालामग्रोनानै लायो।
औ नोंगौ नोंथां।
बिखौ ओंख्रि संनाय जायो आरोहाय जोङो बे नारजिया मा जों मानसिफोरजों गोबां सोमोन्दो दङ बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफायनो मोनसे सोलिबोनाय नेम दङ जोंहा जेन गोजाननिफ्राय आलासि फैबा ओ नारजिखौ जाहोयोब्ला जेन नायनोबा जायो जेनेबा फैनो बायो बेफोरबादि नारजिया ओ बि-बिदि नेमा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हयथ नोंथाङा बिखौ खोनाद-खोनाबोखादों जानांगौ। आरोहाय जोंनि जोंनि ओनसोलफोर थिंहाय बे नारजिखौ बाहायबावो मानसि थिनायाव सोमोन्दो नागारलायनाय हयथ बेखौ नोंथाङा खोनाखादों जानांगौ। ओ बेबादिखौ जोङो बाहायनाय जायो सोमोन्दो नागारलायनायनि थाखाय बिदिनो नारजिया जोंजों गोबां सोमोन्दो दङ अ नोंथाङा आरो बे ओंख्रिफोरनि सायाव माबा फोर सोंनो सोंनो सानदोंबा सोंजागोन आरो फोरमायथिनोबा फोरमायथिनो हागोन।
औ आरो आं माने बेफोरथ ओ जोंनि बर'फोरनि मुंदांखा ओंख्रि फोरखा। आरो जोंनि बर'नि ओ मुंदांखा ओंख्रि दंबावो ओ ओंख्रि माने बेखौ बाथोन बादि जानाय जायो जायखौ जोङो नाफाम होनना बुंनाय जायो बे नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथाङा मोनथिनो हायो नामा मोनथिनो ओ बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो थाङोबा नाफामा जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय जोबोद मोजां मोननाय मोनसे । खौ बानायनाय जायो बेबादिनो नाफामखौ बानायनाय जायो औ नोंथां
औ आरो ओ ओ जोंनि बर'नि ओ ओंख्रिफोरा आरो दंबावो ओ जायखौ ओ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव आरो बिदिनो सबाय सबायाथ सबाय बेफोरखौ जानाय जायो आरो ओ साम' साम' साम'
औ
साम'खौबो जोंनि ओनसोलाव ओ ओंख्रैजों जानाय जायो। ओ औ बे साम' खौ साम' ओंख्रिखौ ओ बोरै बानायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
अ जागोन नोंथां ओ साम' जों सामखौ दैमाहाय मोनो। ओ बुंनो थाङोब्ला साम'आ गोबां रोखोमनि थायो बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। जेरै सामुआ गोलावबो थायो थुमफ्रुबो थायो आरो साम गिदिर गिदिरबो थायो ओमफाय साम' आव जों दैमानिबो खन होननानै बेखौआनानै जाजाया बेखौ हरसेनि थाखाय एबा गोबाव सम एसे सोमहाबनानै दोन नांगौ जायो मानो होनबा बेयाव गोबां थानो थाय थानांगौ थाहैनांगौ बेफोर फोर खारहोनो थाखायथ जोङो बे खौ ओ मना एबा जायखि जाया आइजेंफोराव आइजेंफोराव दोननानै बेखौ ओ गोबां समनि थाखाय हुनाय जायो जेन बिनि मैला गाज्रिफ्रा गलाङो औ बुंनो थाङोब्ला जोङो साम'खौ ओ गोबां जोंबो ओरैनो साम'आव दाखोनबो थायो आरो बे साम'खौ जोङो खायफा खायफाया रुनानै एरखनानैबो ओ एवनानैबो जायो खायफाया ओंख्रिजोंबो ओ ओंख्रिजों जानो थाखाय बेखौ दान ससे दाननानै गारनांगौबो जायो बेबादिनो। जोङो गिबिहाय जोङो सबायजों
औ औ बुं नोंथां बुं
मा होनदों नोंथाङा हेलौ
औ माने आं बुंदोंमोन जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै ओ मैगंफोरखौ ओंख्रिफोरखौ जेरै बानायनाय जायो दा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो।
अ नंगौ नोंथां। ओं बुं नोंथां
दा ओ बिफोर ओ ओंख्रिफोरखौ जेरै जों दायो राय्लायबाय बेफोरबायदिनो ओ ओंख्रि जेरै बानायो बिदिनो जोंनि ओनसोल बा नोंसोरनि ओनसोलावबो बानायनाय जायो दा दिनै जों बे ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै रायलायनानै मिथिबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलाव औ जेरै ओंख्रि बानायो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओंख्रिखौ बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन थनाय जाबाय औ गोजोन्थों नोंथां औ गोजोन्थों